अ खोनाबायना
हेलौ आदा
औ खोनाबाय खोनाबाय
हेलौ खोनादोंना आदा
औ खोनादों खोनादों।
हेलौ
अ खोनादों।
नोंथांनिखौ आं खोनाफैनो मोनाखै आदा।
ए आं खोनाबाय थादों हेलौ अ आं खोनागासिनो खोनागासिनो खोनागासिनो आं औ नोंथां औ
हेलौ
औ खोनागासिनो आङो खोनागासिनो
मा जाखो हेलौ
आं खोनागासिनो खोनागासिनो खोनागासिनो आङो
हेलौ
अ आं खोनादों खोनादों खोनाबाय थादों खोनागासिनो अम